हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
अ नोंथां खोनादों
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन। नोंथां नोंथांङा सावरायनो सम दोंङ ना?
औ सावरायजागोन
औ औ बे ब्ला नोंथां ओ बे औवानि बागै नोंथांखो एसे सावरायनो सानदोंमोन जेन जों औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो आरो ओ औवाखौ उम मा मा ओ खामानियाव जों बाहाय जायो
औ बे ओ औवाखौ जों ओ औवाखौथ' जों जोबोद खामानियावनो बाहायनो हायो बे बे नंङाबानो माने जोंङ जेबो खामानि जाया आरो जेनेबा ओ माने जे-जेबो खामानि निया‌नो जाया जोंङो
औ नंगौ
नांथारगौ आरो नांथारगौ जायो औवाखौ बेयो जो बुहुत खामानियावनो जोंखौ हेफाजाब खालामो जेरै ओ औवाजोंनो जोंङो ओ बिदि बहि जेनेबा लिरनाय फरायनाय बहि फरायनाय लिरनाय बहि अ बेफोरखौ बाना नायनाय जायो औवाजों औवाजोंनो बानायनाय जायो बे नंङाब्लाथ' जोंङो। ओ दिनै जेबो माने ओ लिरनो फरायनोनो हानाय नंङामोन। बेफोर नंङाब्लाथाय औ आरो उम आरो औवाखौ जोंङो ओ न' बानायो। जा ओ जेराव जोंङो थायो ओ थानो थाखाय जोंङो न' बानायनाय जायो बे औवाजों बे औवाजोंनो जोंङो खुन्था बानायो। ओ खुन्था बानायो आरो न'नि बेरा बानायो
औ
बेफोर बायदिनो जोबोद ओ खामानियाव जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो। आरो जोंङो औवाखौ ओ दुब्लिफोरावबो बेरा होनाय जायो। बिफां लाइफां बिफां लाइफां गायबाथाय जोंङो जोंनोथ' बिदि ओ बाउन्डारि नांगौ जायो नालाय बेनिखाय जाहाथे ओ मोज ओ मोसौ बोरमाफोरा जाहाथे बिफोर बिलाइ बिफां लाइ बिफांखौ जेबो ओ जानो हाया बेनि थाखाय जोंङो औवानि बेरा होनांगौ जायो आरो औवानि बेरा होनाय जायो बेयाव औ आरो उम आरो बे औवाफोरखौ जोंङो न' बानायनोबो नांगौ जा जायो जे ओ जेरै बिल्डिं बिल्डिं न बानायनाय जायो बे बेफोर बायदियाव ओ बेफोर बायदियाव जेन्नो नांगौ जायो आरो ओ बे न' बानायनो थाखायबो नांगौ जायो आरो बिदिनो ओ जो खाम बुहुद माने ओ खामानियावनो बेयो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो औवाया
औ नंगौ औ।
ओ ओ नोंथाङाबो एसे बुंलाय ओ‌ बे औवाखौ जों मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो।
औ। थिग नोंथाङा बुंनाय बिदिनो औवाखौ ओ बिदि बायदि खामानिफोराव बाहायो आरो माने औवा गैयाबा औवा गैयाबा जेबो खामानियानो जाया बायदि आरो। बे ओ‌ सुबुं एबा मानसिफोरजों औवाया जेनेबा जोबोद गोनांथार औवाया ओ जोंनोथ' ओ बिदि बिल्दिंफोर लुनो थाखायबो जोंनोथ' औवा नांगौ फाखाफोर न' लुनो थाखायबो नङा
औ औ औ नंगौ।
जों गिबियावनो औवानिसो जों ओ खुनथा उन गायना हायो थिग बेबायदिनो औवानि खुन्था गायनानै नानै‌ बेयाव जों‌ गाखोनानै जेरै जेनेबा बिल्डिंफोरखौ लुनाय एबा इथाफोरखौ गाथिनाय नङा होमबा? ओ थिक बेबायदिनो ओ ओम गोदो गोदायथ' बांसिन बिदिनो हानि न'मोन बे हानि न'आव जोंनिया बे औवानि बेराफोर होयोमोन आरो औवा औवानि सायला होयोमोन थिग बेबायदिनो औवा गैयाबा जेबो खामानियानो जाया ओमफाय आरो इदिनो गोदो गोदायथ' बिदिनो जोंनिया बे काटनिओ जेनेबा बिसना बेयावबो ओ गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो औवानि बिसिना ओ बानायनानैसो उन्दुयोमोन आरो। थिग बेबायदि ओ जों औ थिग बेदि जों औवाफोरखौ जों ओ बे लामाफोराव जोंनिया मोसौ गुरुवा हाबजानो ओ जेन'बा हाबजानो नाय नङा बिदिनि थाखाय जोङो बेयावबो लामायाव बेरा होयो आरो जोङो बे बाथौ थानसालिफोरावबो बेरा दुंना लायो आरो औवानि। थिग बेबायदिनो जोङो औवानिफ्राय जोङो बिदिनो जेखाइ खबाय सेन ओ ख'खा गासैखौबो जोङो हेबनो हायो आरो। बिदिनो औवानि औवानि हेबनाय ओ बिदिनो माल बुस्थुफोरा जोबोद दाम गोसा जोंनिया जेखाइफोराबो थामजौ बिदि गाहाम आरो थामजौ बाजि गाहाम आरो सेनफोराबो थिग बेबायदिनो ओ औवाखौथ' जोङो बिबदिनो ओ बे जोंनि जा जों फरायबोनाय फरायबाय थानाय बिजाब बे बा जोंनि बे बहि बेफोरखौबो औवानिफ्रायनो दिहुननाय जायो आरो नोंथां। औवानिफ्राय दिहुननाय जायो माने जों जोंनि न'खरावथ' गासिनिबो न'खराव औवा थायो नङा होमबा? इदिनो बिदि जाथि औवा बिदिनो बुरखा औवा गोबां रोखोमनि औवा गिदिर औवा फिसा थायो। बे औवा गेदेरखौ जोङो ओ गाम जोंनि न'खरनि औवाफोरखौ जों बेफारिनो फानो आरो। बिसोरो बेफारिया जेबे औवा फिसाफोरखौ बिदिनो ओ थरसेयाव थाइसे बिदिबो होना लाङो। बिदिनो जोङो औवा गायनानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो। औवा फाहैनो हानाय। औ थिग बेबायदिनो जोंनि बे बर'नि दामग्रा देग्रा बेफोरखौबो जों औवाजोंनो बानायजोबो बिदि जोंथ' बे थरखाफोरखौ औवाजोंसो बानायो नङा होमबाथ थरखा सिफुंफोरखौबो औवाजोंसो बिदि बानाय जोबो‌ औ बियो गोबां जों ओ दुब्लि फोथारफोराव दाथ' खोथिया एबा माइ गायनाय बिदि नङा होमबा बे खोथिया जों खोथियाखौ जोङो खानो थाखायबो जोङो बे औवानि आरं नांगौ।
औ नांगौ जायो आरंबा औ
औ बे खोथिया फोनाय एबा माइ गायनायफोराव जोङो बोरमा मोसौ हाबजानो गिनानै जों बेयाव औ औवानि बेरा होयो बिदिनो जोङो बे मो- खौ गानहोनो थाखाय मोसौनि मोख्राफोर बानायनो थाखायबो औवाजों बानायो आरो मोसौनि जा बे मै बेखौ औवनि बानायो आरो
औ
आरो जों ङो औवाखौ औवा- आ नंङाबा जोंनिया जायानो जेनेबा जों ओंखाम ओंख्रि संथबा जोङो औवानि बन एबा औवा नि ओंखाम ओंख्रि सङो नङा होमबा गासिबो एबायदिनो ओ जोङो औवाखौ जों जों औवाजों जे बाख्रि
खौ बानायनो हायो
औ
बिदिनो ओ गासैबो खामानियाव औवाखौ नांगौ जायो आरो जोङो औवा ओ मैगंबो जायो नङा नोंथां बे बे ओ जों औवा जाबो खालामफैयो आरो बे बायदिनो आव थरसे जेनेबा गोलाव ज थां बेबोथ' गसिबो नोंथांमोन गामि एबा ओनसोलावबो बिदि नुदों नामा
औ नोंथां
औ ओ नोंथां नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव बिदि बियो जेखाइ खबाइ हेबनानै एफानाय नुदों नामा नोंथाङा औवानि
औ नंगौ औ दा ओ जों जोंनि ओनसोलावबो बेफोर बेबायदिनो दङ गामिफोराव ओ खायसे खायसे दङ दङ आरो बिदिनो ओ माने बांद्राय गैया अब्लाबो माने सासे सानै बिदिनो ओ औवानि औवानि बायदिसिना ओ बायदिसिना बुस्थु हेबनानै फाननाय जायो जेरै ओ दुलि माय दोनग्रा दुलि अ बेगाव औ बेखौबो माने हेबनानै फानहैयो आरो बाजाराव औ आरो बिदिनो जेखाइ खबाय जेखाइखौबो होयो हनो थाखाय जोंनोथ' बिदि औवानि गोनांथि जाखायो नालाय औवा नङाब्लाथ' जों बेफोरखौ ओ जेबो खालामनोनो हाया माने औवा औवाजों नङाब्लाथ' जों हेबनो हाया नालाय बेनिफ्रायनो बे औवाजोंनो दुलि बानायनाय जायो आरो जेखाय बानायनाय जायो आरो खबायबो बानायो आरो ओ आरो सान्द्रि बानायनाय जायो बे औवाजों
औ औ
हेबो आरो आरो दालाबो बानायनाय जायो औवाजों। जोंनो बेफोर गासैबो माने औवानिनो बानायनाय गोजा आरो बेफोर बेसादफोरा औवानिनो बानायनाय गोजा बे नङाब्ला जों मा दिनै जेबो माने माने जानो हानाय नोङामोन जेनेबा जोङो ओम
ना ना गुरनो थांब्लाबो जोंनोथ बिदि जेखाइनि गोनांथि जायो नालाय
जेखायजोंसो जोङो ना गुरनो हायोना बेनि थाखायनो जोङो जेखाय नांगौ जायो आरो खब बाय नांगौ जायो बि औ माने बि मोननैजोंसो जोङो माने बे नाखौबो गुरनो हायो
औ औ
औ बेफोरबायदिनो बेफोरखौ फाननानै बेफोर औ बेफोरखौ फाननानै बिदिनो ओ बाजाराव फानहैनानै बेनि रांजोंनो जानाय जायो आरो ओ ननि ओ ननि बायदिसि जानाय लोंनाय बेफोरबायदि बायनानै जानाय जायो आरो आ बे बेखौ बानायनानै जोबोद आ जोबोद माने बेखौ बानायनानै जोबोद माने हेफाजाब होयो आरो नआव नखराव नखरफोराव
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ जों जेरै औ
औ औ
खोनादों ना?
औ
हो?